औ नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
अ।
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
ओ आंओथ' ओरैनो दङ नोंथाङालाय?
अ आंबो दायो ओरैनो दंथ'यो।
अ।
नोंथाङा दायो फ्रि दा?
औ फ्रि।
ओ नोंथांजों माने दायो मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना हरनाय जादोंमोन।
औ बुंनो हागोन।
जोंहा औ जोंहा टपिकआनो जाहैबाय माने न'आव फिसिग्रा जिब जुनार बा हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ औ बिदिब्ला आ नोंथाङा जा सोंदों बिनि फिननायखौ आङो होग्रोनिसै जोङो न'आव थाग्रा जिब जुनार आरो बाहेरायाव थाग्रा जिब जुनार निफ्रायबो जोबोद फाराग नङा होनब्ला जोङो न'नि फिसिजाग्रा जिब जुनारखौहायो न'आवनो फिसियो बाहेरनि नाथाय जोङो न'आव फिनाय जाया नङा होमब्ला।
ओ जोङो। ओ न'आवहाय फिनाय जायो दाउ, बोरमा, अमा मोसौ, हांसो आ बेफोरबायदि बायदि ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो न'आवनो फिसिनाय जायो नङा होमब्ला? ओ बिनिफ्राय जोङो बाहेराव ओरै नुनो मोनो। ओ मोसा, सिंह, लख्रा ओ सियाल ओ बेफोरबायदि जि जिब जिबौ बिदिनो मै बायदिसिना बेफोर मैदेर बेफोर जुनारफोरखौ जोङो ओ हाग्रायावनो थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि।
औ औ
ओ मानो होनोब्ला जोङो। सिंह, मोसा, लख्रा बेफोरखौ फिनाय माने बिसोरथ' जेबो बुजिया नालाय ओ बेखायनो जोङो फिनाय माने मानसिखौहायो माने फोथैनानै लानाय बेफोरबायदि होननानैसो साननो हायो आरोखि। ओ बिसोरो बुजिया। बेखायनो बिसोरखौ जोङो नायनो थाखायल' जोङो ओ बबेबा मोनसे जायगा बानायनानै, ओ जोङो थाग्रा बिसोरनो थाखाय थानो थाखाय जोङो मोनसे पार्क खुलिनानै बा बानायनानै जोङो बेफोरखौ हायो। ओ न'सिंफोर बा बबेबा ओ जेरै जेलफोर बेफोरबायदि सिङावहाय सोनानै दोननो हायो आरो ना। नङा होमबा नायनो थाखाय। ओ बेनिफ्राय जोङो ओ, बिदिनो माखासे गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर दंबावो जोंहा ओरै ओ जोङो बेरायनो थाखाय जायगाफोराव माब्लाबा माब्लाबा बा थांनानै लायनो हायो ओ जेरै ओ जोङो जिब जुनारनि थाग्रा मोनसे जायगा माब्लाबा बेरायनो। थाखाय जायगाफोरावहायो बेफोरखौ दोननाय जायो नङा होमब्ला? ओ जोङो बेरायब्लाबो नुहैयो बेफोर‌ जिब जुनारफोरखौ। औ बिसोरखौ एक्सट्रा माने आलादा रोखोमै दोननाय जाखाथारो आरोखि। जोङो बेयावहाय जिबौ नुनो मोनो। मोख्रा नुनो मोनो आरो सिंह मो सा लख्रा ओ मैदेर बेफोरबायदिखौहायो फारसेनिफ्राय गासिबो जोङो बे माबा सिङावहाय नुनाय नुनो मोनो आरोखि। ओ बिनिब्ला जोंनि न'आव फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंथ' ओ जोङो न'आवहाय आलासि फैब्ला बा माबा मोनसे हाबा हुखा जायोब्ला जोङो ओ बेदर आखाय नांगौ जायो नङा होनब्ला? बेफोरनि थाखाय ओ राबा रां खामायनो थाखाय जोङो न'आवहाय अमा दाउ हांसो आरो बयलार ओ बायदिसिना बेफोरबायदिनो मोसौ बोरमा बेफोरबायदिखौहायो जोङो फिनो हायो आरोखि जेन जोङो माब्लाबा समावहायो फैसानि गोनांथि जाथारोब्ला जोङो बेफोर ओ जिब जुनारफोरा न'आव फिखानायफोरा बुरजा थायोब्ला बा गिदिर जाखानाय थायोब्ला जोङो नांब्रबगौ जाबानो फानहरनानै मोननो हानाय नङा होनब्ला? बेनिफ्राय जोङो आलासिफोर फैयोब्लाथ' जोङो दाउफोर जाहोयो नङा होनब्ला ओ जोङो बे दाउ खौहायो न'आवनो बुरजा फिना लानानै ओ आलासि फैबानो बुथारनानै जाहोब्रबनो हायो। हांसोफोरखौबो बेनिफ्राय जोङो हांसो आरो बयलारखौहायो जोङो दाना होनानै दानि जुगाव फिसिनायखौ नुनो मोनसै नङा होनब्ला?
बिदिनो जोङो बेफोरावहाय ओ फिसिनानै बेफोरनिफ्राय जोङो रां आरजिनो हानायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला?
औ औ
ओ बिदिनो जोङो हाबा हुखा जाबाथाय जोङो ओ न'आवनो फिना अमाखौहायो फिनानै दोननानै जोङो ओ बुथारनानै बे अमाखौ जाहोनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोखि ना। ओम बेनिफ्राय जोङो बोरमाफोरखौबो बिब्दिनो माब्लाबा ओ गोसोबा नोङो फानहरनो हाबाय गोसोबा नोङो न'आव बुथारनानै जानो हाबाय बा पिकनिकफोर जानायावबो जानो हायो बेफोरबायदिनो आरो खि ओ बिब्दिब्ला नोंथांखौबो नोंथांनि रावजों फंनैसो बेफोरनि बारै फोरमायफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ औ ओरैनोबाथ' नोंथाङानो माखासे फोरमायलांखाबाय जोंहा न'आव फिसिग्रा जिब जुनार होननानै बुङोबाथ' जोंहा ओरैनो अमा बोरमा मोसौ हांसो दाउ आरो जोङो आथिखालाव माने बांसिनानो न'आव फिसिग्रा जिब जुनार होननानै बुंबा जों सैमा मावजि आरो दायो थ' एन्जर सेसा बेफोरखौबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओरैनोबाथ' जोंहा मोसौफोरखौ जोङोहाय न'आव फिसिनानै जों मोसौ हालुवाजोंहाय गोबां माने आबाद मावनायफोराव सहाय मोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओरैनोबा जोंहा मोसौ हालुवाखौहाय फेदेरनानै जोङोहाय बिजों हालौवनायनिफ्राय लानानै जों मारा होनाय बेफोराव माने बाहायनाय जायो आरो जों मोसौ फिस फिसिनानै गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोननाय जायो जोंहा मोसौ मोसौ फिसिनानै मोसौनि खिनिफ्राय जोङो माने अर्गेनिक हासार बरननानै आबाद मावनायफ्रावहाय माने बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा मोसौ गाय फिसिनानै जोङो मोसौ गायनिफ्राय मोसौ गायनिफ्रायनोथ' ओरैनोबाजे जोङो बोसोरै बोसोरावनो जों माने मासे मासे जोलैखौ मोनबाय थानाय जाखायो ओरैनोबाबो बिनिफ्राय जों आरो मोसौ गायनि फ्राय जों गाइखेर गाइखेर सेरनानै बा गाइखेर मोननानैहाय बिनिफ्राय जों बेखौहाय न'आव बाहायनायजों लोगोसे सोरबा बा गुबुनावहाय फाननानैबो जों बेफोरजों माने बेफार फालांगि सोलिनायखौहाय नुनो मोननाय जादों आरो जोंहा बोरमाफोराबोथ' ओरैनोबाबो जों बेफोरखौ फिसिनायाव एसेबां माने खस्थ'खौ जोङो मोननाय जाया जों ओरैनोबाथ' बेखौ दुब्लि फोरावहाय गांसो गांसो जाहोनानैसो फेदेरनाय जा खायो दा मोसौ बोरमाया गांसो जाग्रा जिवारि होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो जोंहा जेरै अमा दङ आथिखालाव बांसिनानो बयनिबो न'खराव अमाखौ मासे मासे थानायखौ नुनो मोननाय जायो जोंहा अमा फिसिनानैबो गोबां दानि आथिखालाव माने जिउ खुंनायखौहाय नुबोनो मोननाय जादों मानो होनोबा जोंहा अमा फिसिनानै अमा फिसिनानैहाय अमाखौहाय जोङो जोलै होनानैहाय मासे अमा मासेनिफ्रायनो जोङो बिमानिफ्रायनो जोलै होना गोबांथार फिसा आरजि होनानैहाय जोङो बेफोरखौ माने फेदेरनानैहाय फाननानै जोङो बेफोरनिफ्राय रांखावरि मोननायखौ नुनो मोननाय जादों दाथ' जोंनियाव अमा फिसानि दामा गोबां आनो होनजायो आरो जोङो बेखौहाय ओरैनो दाना होनानै बा आदार होनानै जोङो फिसिनाय जायो आरो जोंहा आथिखालाव माने जोङो दाउ अमा फिसिनानै बा बोरमा मोसौ फिसिनानै जिउ खुंनायाव गोबां सहाय मोननायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो मानो होनोबा जोंहा दाउ हांसोफोरखौ जोङो ओरैनो आलासिफोर फैयोबा जोङो नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय आलासिफोरखौ बुजायनो थाखाय आलासिफोरखौहाय जोङो जाहोहरनो थाखाय माने नांगौ समाव मालाबा समाव फैब्रबनायावहाय थाखा फैसानि आंखाल जायोबा बायनानै मोनब्रबा जायो बेनिखायनो नख'राव थाखायोबा जों माने न'निफ्रायनो जोङो जाहोनानै आलासिखौ मोजाङै मोजां बुजायहरनो हायो बा सिबिनो हायो आरो जोंहा मालाबा समावहाय नांगौ रांखावरिनि बेसेननि गोनांथि फैयो। बेनि थाखाय जोङो माने दाउ अमा न'खराव जुदि थाखायो। बा मालाबा समाव नांगौ जायोब्ला जोङो बेफोरखौ। फाननानैहाय गावनि नांगौआवहाय माने जोङो बेखौहाय। थिसननो हायो बा मुलाम्फा मोननाय जायो। मालाबा समाव बेमार आजारफोर जाबायबायोबा आखाइयाव थाखा फैसा गैयाब बा माने जों बेफोरखौ फाननानैबाबो। थायसे थाइनैबाबो जोङो एसे रेहाय मोननायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जादों। गोबाआनोथ' सिगां समाव। आबाद मावनानै मानसिफ्राहाय जिउ खुङोबा माखासे मानसिफ्राहाय। जिउखु थांनानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय आथिखालाव। न'आवनो दाउ अमा फिसिनानै माने गोबांखौनो। थांनानै थानाय बा जिउ खुंनायखौ। एसे डेब्भलप जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। आरो ओरैनो होनोबाथ' जोंहा हाग्रायाव थाग्रा जिब। जुनार जोंनि माने। बेदर जा जायो जों सेफटिनि थाखाय बिसोरखौ मोनसे जायगायाव खाजिरङा रङा फोराव माने बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेनि थाखायनो माने न'आव फिसिग्रा। आरो हाग्रायाव थाग्राजों गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। दे बिदिबा नोंथां दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे।
औ नोंथांजों दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय दे बिब्दिब्ला।
औ औ।